औ नोंथां ओ नोंथाङा नोंथाङा फ्रि ना?
औ नोंथां फ्रि
अ नोंथां ओ खबरफ माबोरै नोंथां?
आंनि खबराथ' दा बर्थमान गेजेरावनो मोजां आरोना नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आङो
दे बुंनाय नोंथां।
नोंथां मा होनो आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होन कल खालामदोंमोन सावरायनो हागोन ना दा?
हागोन नोंथां हागोन दे
माने आं सावरायनो सानदोंमोन कि बर'फोरनि माने गोदोनिफ्राय दिनैसिम थांना थानाय राहानि सोमोन्दै आरोा माने गोदो बर'फ्रा मा मा राहाजों। थांनानै थायोमोन आरो आथिखालाव मा मा राहा दिहुननानै माने थांनानै थायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजायो
औ दे आं नोंथांनिफ्राय मिथिजनो लुगैबाय जे आथिखालाव बर'फोरा मा मा राहायै मा मा बेफार फालांगि बा माबायदि साख्रि बाख्रि मावनानै न'खर खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
हागोन हागोन नोंथां
दे नोंथाङा फोरमायना होसै
जों जोंथ' दा नुबोगासिनो। गोदो गोदोनिफ्रायनो आबाद बिदिनो गय बागान सोरहाबा लेबु बागान बिदिनो बायदि बायदि मावनानै न'खर खुंलांगासिनो आरो नोंथां
औ नोंथां।
गोदो दानियाथ' जोंङो गोबाङानो नुबोबाय बिदि बिदिनो फालि बागानखौ लानानै थिखा मावो आरो माइ माइखौ जोंङो दस बिघा सात बिगा ओरै गायनानै जोङो बेफार फालांगि मावनाय जायो आरो बिदिनो लेबु गय बागान
औ औ
औ नोंथांमोनथिं बिदिया सोलिया नामा?
नोंथाङा जोंनिखैबो बिदिनो सोलियो जोंनिखै बांसिनै ओ बांसिन
औ नोंथां
औ औ।
गोबां मानसिफ्रानो था थालिर गायनानै बेफोरखौ फाननानैै लेबु गायनानै बेफोरखौ फाननानै माने न'खर खुंगासिनो आरो ना न'खर खुंनायाव माने गोबां गोबां रायजेनानायबो जों नुनो मोनो आरो
औ औ नोंथां औ
नों नोंथाङा आंनो हेल' खोनायाखै?
औ नोंथांखोनाबाय
औ नोंथाङा जिखुनु बे जेनेबा गय बागान लेबु बागाननि बागै बुंदोंना?
औ नोंथां।
औ। नोंथाङा बिनि बागै एसे बिदिनो माबायदि मावलाङो बेखौ नों नथ आं एसे फोरमना होन हागोनामा?
अ नोंथां हागोन दे
देलाय बुंनाय
ओ ओरैनोथ' जोंहा गय बागानोबा जोङो गयखौ मा होनो सिगाङाव फुलि खालामना लाग्रो नङा होमबानो जों जावैनानै लाग्रोयो। औ बिदिनो गयखौ बिदिनो गयखौ खननैसो खनथामसो गायस्लायबा गयआ थाब थाइयो बा मोजां जायो होनना खोनायोना नोंथां?
औ खोनायो नोंथां खोनायो।
औ बिदिनो जोंहाथ' न'आव ओ गयखौ माने गोमोन गोमोन जेब्ला गयआ सिरियो बेफोरखौ माने खननानै बा ओ बे गय दंफाङाव गय दंफांनि गुदियाव सिरिनानै थानाय गय फिथाइफ्राथ' मा गावनो गाजा हरनानै खिलियो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ माने बेफोरखौ माने ओ गायस्लायो आरोना गायस्लायनानै एसे गुवार जायगायाव बुरजायै गायस्लायनानै जेब्ला बे देरो अब्ला बेखौनो गायस्लायनानै माने बागान मोनसे जखानि गायनानै बागान बानायो आरो ना नोंथां।
औ औ। नोंथां जेन'बा औ दे बुंनाय नोंथां।
आरो जोहा नै फारसेथिं नारें मार होनोबा ओरै नारेंखौ माने सिगाङाव जाहा नारें फि फांखानिफ्राय माने ओ खलम होयो आरो ना नालेंनि दालायाव। खायफा बायदिया फुलिबो बानायो माने नारें नारेंनि बेगरनिफ्राय फुलिबो बानायो आरो जोंनिया आरो बांसिन मा खालामो जे माने नारें फिथा बिफाङावनो माने दालायखायाव बोराय खायाव ओमफाय खलम होयो आरोना गोबोरखिजों हाजों लिरनानै औ ओमफाय बिदिनो
औ
ओ हा मोजांफ्राव खनसेफोर हालेवनानै माने हाखौ मोजां खालामना लानानै बाहाय माने सिरि बाङै मोनसे लाइन लाइन से माने गोजान जानथाइनि जखा लानानै गाइयो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ। जेनोबा दा गयनि दामफ्रा बेसे नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बेसेसो दाम थाङो?
औ नोंथां मानि सिगाङाव र' आं सिगांनि बाथ्राखौ बुंनि सिगाङावथ' माने जोंहा गयखौ बिदि बस्था हिसाबसो फानोमोन नङा होमबा नोंथां बस्थायाव ओ इदिनो नै रोजा थाम रो नै रोजा थाम रोजानि फानो। खिन्थु आथिखालाव मा नुनो मोनखो गयखौबो माने जोङो केजि हिसाब फानो आरो ना सेयारफ्राव सुनानै आरो। बिदिनो गोथां समाव दामा जुदा जायो गोमोन जाब्ला दामा जुदा जायो आरोना नों थां जोङो बिदिनो हमनो हायो जोंहा गोथांफोराव बांसिन माने ओ नै नैजिनि बारा लानानै जेनेबा नैजिगु इदिनो थामजि ब्रैजिफोर दाम गोसाथारबा जाहा दाइनजि गाहाम जाहैयो नङा होमबा नों थां गोमोनफोराव।
औ औ नोंथां औ।
औ बिदिनो जोङो मोनसे बस्थायाव जुदि केजियाव दाम गोसा थाङोब्ला बस्थासेयाव जों बा रोजा गाहाम मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
ओ नोंथांमोननिखैलाय मा मा आबाद मावो बांसिन?
जोंनिथिं दा मावनाया बिदिनोसै ओ जेनेबा जों थालिद थालिरखौ जों बांसिन नुनाय मोनो आरोना नोंथां जोंनि बि माबाथिं जोंनि जायगायाव आरोना औ बिदिनो लेबु थाबाय, गय बागान थाबाय, थालिद थाबाय। बिदिनो बायदि बायदि फाथो आरिबोबो गाइयो आरो जोंनिथिं नोंथां।
औ ओ ओ।
माइआ माइआ एसे औ दे नोंथां सोंनो हागोन।
जोंहाथ' गोदोहाय बर'फ्रा बेबायदि बारा आबाद मावनो रोङाबो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
गोदो बर'फोरा जा बांसिनै मिथिंगानि सायाव दाबोथ' मिथिंगानि सायाव सोनार जायो बांसिनै बर'फ्रा मा खालामोमोन। ना खांख्राइ साम' हमनानै गुरनानै हाथाय बाजाराव फानोन नङा होमा नों थां। औ गोदो माने हाग्राफोराव बन गोरानफोरखौ लायनानै बेखौनो सिननानै बजा बजा खानानै बेखौ ह हााथथाय बाजाराव फानोमोन फाननानै बेनिफ्रायनो रां आरजियोन न'आव नांनाय मुवा बेसाादफोरखौ। खौ बायनानै लाङोमोन बेजोंनो
औ नोंथां।
खालामनानै जायोमोन आरोना नोंथां बिदिनो आरोबाव जोंहा गोदोनि मानसिफ्रा बांसिन मैगं मैला फाननानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
आरो आथिखालावथ' मा जों सोलायनाय नुबाय नङा होमबा नोंथाङो सोलोंथाइ लानानै जौगाबोबाय सोलोंथाइ लानानै रोंबोबाय गोबां आथिखालाव गिदिर गिदिर साख्रि बाख्रि मावनानै जों बर' फिसाफोरखौ संसार जानाय नुयो नङा होमा नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ नोंथाङा बिदिनो बर'फोरनि ओं जिउ खुंनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा मा मा राहायै जिउ खुंहबोदों?
नोंथाङा आंथ' बेखौ जिउ खुंनायखौ बारा मोन दा नोंथाङा एसे फोरमायना होन हागोन नामा आंनो?
अ आंथ' बुंबायानो नोंथां आो माने गोदो बेबायदि जेरै दंफां मा होनो दंफां गोरान गन सिननानै फानोमोन साम' खांख्राइ दैमाफोराव हमनानै फानोमोन।
औ नोंथां।
औ।
नोंथां मिनथिं माइ गाय औ दे बुंनाय नोंथां।
औ आरो को गोदोथ' मा जोंना आरो गोदोथ' मा जोंना नोंथां।
औ नोंथां औ।
माने
दे बुं।
सावरि बादालि जानाया सावरि बादालि जानाया बांसिन जायोमोन नङा होमा नोंथां?
औ औ औ नोंथां औ।
औ गोदो जायफ मा होनो बाख्रि गंसे गंनै थायोब्ला मोसौ गलिै थायोबा माने गोदोनि दिनाव बेनो माहाजोनमोन आर ना नोंथां बिदिनो गोदोनि दिनाव गैजा रोङि जानो रोङिफ्रा माने बिदि माहाजोन माहाजोनफोरनाव फिसाफोरखौ दाहोना लावखार दोनहरोमोन आरो बिदिनो माइ महनसेनि मास मोनसे माइ महनबानि बोसोरसे बेबायदि माने डमान्ड खालामनानै दाहोना रुवाथि दोननानै माने जों न'खर खुंनायखौ बे खौबो नुबोदों आरो ना।
औ नोंथां औ।
औ नोंथाङा माबाफोर मा सोंनो नागिरदोंमोन?
औ नोंथांमोननिथिं बिदि माइ आरिखौ गाया नामा नोंथां?
अ नोंथां जोंनि हथ' मेन आबाद होनोब्ला माने माइ बोथोर माने जों थ' ओंखामनो जानानैांना थायो नङा होमबा नोंथां।
औ नों औ बिनिफ्राय नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन माइ गायाबाथ' जोंहा बि माइ गाययाबाथ' जोंहा आदारानो माने माखौ जानो जायो नङा होमा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
बेखायनो जायफोरा गायनो थाखाय हा दङ आरो हा गैयैफोराबो गुबुननिखौ थिखा लानानै माइ आबादखौ बोथोराव गायो, नङा होमबा नोंथां?
औ औ गायो नोंथां गायो।
जोंनिखि बेबायदिनो माइखौ बोथोराव गायो। जेरै दैज्लां फैबाथाय नै दा बयहाबोथ' माइ गायनाय फुनायाव मुखुब। दा सोरहाबा सोरहाबा हाबाय। सोरहाबा सोरहाबा बोरि हानिया माने दै गैयिनि थाखाय गायथ'वसै। दैखौ हा ग्लिनानै उनाव गायसिगोन बिदिनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिखै माइ गाया नामा?
गाइा बारा जोंनिथिं गाया नोंथां। जेन' आं खोनानो मोनदों हाल जांख्रा हाल जांख्रानि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ नोंथां हाल जांख्रायाथ' माने बर'फोरनि मोनसे रंजानाय नङा होमबा। ओ बर' फोर आबाद गाहाय हिसाबै हाल जांख्राखौ माइ गायनानै माने गाय न'खरसेयाव गायै गायै माने जोबनोसै जोबथि समाव माने हाल जांखालखौ फालियो आरो ना जेरै ओ न' न' नखरनि खाथि खालानिया सावरि जाफैयो माने खनसेनो सावरि जानानै खनसेनो फोजोबो आरोना माने।
औ औ औ नोंथां।
औ बेबायदिनो जांख्रायाव हाल जां हाल जांख्रियाव माने ओब ओ जेरै हाब्रु फोनलायनाय जायो। जोंहा माइ बिदै लोंलायो। बे - दर फिसा जालायो बिदिनो गोथाव गोथाव ओंख्रि बेदरफोर जानानै सावरि नालाय माने जानायजों मेन जायो। सावरिया।
औ।
औ बेबायदि जालायो आरो नोंथां।
औ नोंथाङा माइ गायनो रोंगोनना रोङा नोंथाङा?
अ नोंथां माइखौथ' गायनो रोंगौ गायोआनो आङो औ।
औ। ओमफ्राय बे जेनबा माइ गायनायाव जोङो मोनबेसे मोनबेसे लानानै बै हाब्रुआव मोनबेसे मोनबेसे माइखौ थुनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओरैनोथ' जों खोथियाखौ आखा हिसाबै फुयो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो गसासे गसानै लानानै गसा गसा हिसाबै थुयो आरो नोंथां। औ नोंथां समा जाबायमोन नेै।
ओ दे जाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां होमबालाय। नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ।
औ दे नोंथां दे।